हेलौ हेलौ औ खोनादोंना नोंथां औ गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासि हग्रोनाय थाबाय ।
थाबाय औ नोंथांनिसिमबो
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आङो दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां ।
अ दा आङो दसे सम रायलायनो थाखाय हागोन ना नोङो?
औ हागोन
औ माने जों दा मोन से आयदा लानानै सावरायनो नागिर दोंमोन आरो नोंथाङा फ्रि दंबा
औ
अ जों फोरबो फोर नि सायाव एसे राय-सावरायनो बैसागु फोरबो बा मागो फोरबो बेफोरनि सायाव जोंनि बर' हारिनि फोरबोफोरनि सायाव
औ
सावराय जागोनना?
मोजां खोनायासै नोंथां
अ फोरबोनि सायाव सावरायनो होनदों खोनादोंना
औ खोनादों
अ जोङो बैसागु फोरबो बा मागो फोरबोफोरनि सायाव जायखि जाया सावरायनोसै होननानै बुंदों आरो आङो
औ
औ जोंनियाथ' बर' बर' हारिफोरा माने आबाद गाहाय आबाद गाहाय हारि नङा होमबा जोङो माने बैसागु फोरबोखौ जोङो माइ गायखांनानै बा दुखु दाहाखौ बारहोनो थाखाय जोङो मा होनो बैसागु फोरबोखौ खुंनाय जायो होननानै मिथिनो मोनो आरो जों माने दुखु दाहा मेंनाय गासैफोरखौहाय माने बावगारनो थाखाय बे बो बोसोरावहाय माने गोदान बोसोरबो जाहैयो नङा होमबा बे बैसागुआ बेयावहाय जोङो गासैबो दुखु दाहा मावनाय मेंनाय बेफोरखौ बावगो थाखाय थाखाय जोङो बे बैसागु फोरबोआव रंजानाय जायो बे नोंथाङा मिथियो ना? औ। नोंथांमोननिथिंना नोंसिनि ओनसोलावहाय बैसागु फोरबोखौ माबायदि खुंनाय जायो नोंथां एसे फोरमायायनो हागोन ना?
अ बैसागु होनोब्लाथ जोंनि बर' हारिनि गाहाय‌ फोरबोआनो बैसागु नङा होमबा? नोंथां
औ ओ जोंहा बैसागुनि सिगां ओ ओ सैथ्र मासनि जोबथा अक्टआव जोङो ओ‌ मोसौ थुखैनाय जायो बेखौ जोंहा मोसौ बैसागु बुङो। औ मोसौ बैसागुआवहाय जोंहा ओ‌ गोबां रोखोमनि ओ ओ लाव फान्थाव ओ‌ हालदै ओ जाबस्रां बिलाइ माला सुनानै जोङो मोसौ गलि एबा न'नि दरजा मोखाङाव खानाय खानानै दोननाय जायो लोगोसे जोङो मोसौखौ ओ हांगारजों ओ लाव जा फान्थाव जा होनानै थुनानै थुखैनाय जायो। औ ओइदिन खालि जोङो गोबां मैगं थाइगं गोखा गोखै बुथुमनानै जोङो जानाय जायो जायखौ जों फुंखा होननानै बुङो। ओ। ओ अखानायै जोंहा बैसाग दाननि से अक्ट जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ जोंहा बैसाग दाननि से अक्टआव जेब्ला ओ सोरांनाय लोगो लोगोनो जोङो दुगैस्रां लोबस्रांनो ओ गेदेर खौ सनमान लानाय उन्दैनो मान होनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो ओ गावबा गाव धोरोम एबा गाव गावबा गाव धोरोमाव जाबायदि इसोर सिबियो बेखौ ओ जोङो फु-फुजियो। सिबिसालियाव थांनाय एबा मन्दिराव थांनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो ओ बेवहाय थांनानैबो जोङो इसोर सिबिनायजों लोगोसे इसोरखौ गाबज्रिखांनायनि उनावहाय जोङो ओ गेदेरखौ गामिनि बयबो गेदेरखौ सनमान लायो आरो उन्दैखौ मान होयो।
औ।
बिनि उनावहाय जोंनि जायगायावथ बिदि से थारिख खालि बिदि मोसानाय जेबो जाया।
औ औ जोंनिथिंबो बिदिनो आरो।
बिनि नेक्स्ट दिनावहाय जोङो उम ओ बैसागुनि थाखाय ओं मोनफ्रोमबो गामियावनो एक्स्रा एक्स्रा मोसानाय ओंखारो नङा होनबा जोंनि जायगायाव हाय‌ थ बिदि ओ जेनेरेल मोनसे ओ ओ हाबा जाखांनाय बा जुलि जाखांनाय ओ बिसोरो ओंखारो बिनि उनावहाय ओ सेंग्रा सिख्लाफोर आरो गथ गथ' गथाइ बिसोरो आलदा आलदा रोखोमनि आलदा आलदा लोगो नांनानै ओंखारो आरो बिसोरो गिबियावनो जोंहा जेनेरेल बोराय बुरि आरो बिहामजो फिसाज्ला बिसोरो ज ओंखारो आरो बिसोर गामि गामि। नखर मोसानायजों लोगो लोगोसे जोङो बिसोरनो ओ माइरं खेरखासे एबा ओ रांनि दान हरो।
औ।
आरो बेजों लोगोसे जोंनि बैसागु होनबाथ जेरै जों बर' हारि जाहैबाय ओ जोंहा जौ लोंनायनिबो जौ खौबो जोंहा बैसागुआवहाय लोंनाय जाखायो आरो जोंनि न'खर न'खरबो जौखौ होनाय जायो आरो।
औ।
औ बेजों लोगोसे जोंहा जेब्ला बैसागु मोसानाया जोबखांनानै थाङो अब्ला जोंनावहाय उ बे समावथ दानि जुगावथ गोबां मेट्रिक एबा हायार सेकेणडारि पास जानानै फैयो नङा होमबा? जेब्ला मि जेब्ला बैसागु जायो अब्ला बेवहाय जोंनि ओ मन्दिर एबा सिबिसालिफोरावहाय बिसोरखौ बरायनाय जायो आरो लोगोसे फानसनबो खुंनाय जायो मोसानाय मुसुरनाय। औ आथिखालनि मु आथिखालनि मुगायावथ ओ गामि ओनसोलनि अनगायैबो ओ बहाबा ओ सक एबा सेन्टारफ्रावबो माने गिदिर गिदिर फानसन खुंनानै जे बयबो रंज जा बाजायो आरो लोगोसे ओ गोबां खेला खेला जुलाखौ होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नों
ओं नंगौ नुयो।
लोगोसे जों फानसन खुंनायाव गोबां ओ जोंनि बरनिनो मुंदांखा मुंदांखा सिंगार एबा मे थाइ रोजाबगिरि बा मोसागिरि बिथां मोनो। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
मोजां खोनाखाय नोंथां बुंफिनलाय नोंथाङा मा होनदोंमोन।
अह अह अब्लाथ आं जोंथिंनि बैसागु माबायदि फालियो माबायदि खुङो बेखौ नोंथांनो फोरमायबाय नङा होमबा?
औ औ।
ओ अब्ला नोंथांमोननि जायगायावहाय माबायदि बैसागु खुङो ना जोंनि बायदिनो एखे ना बेनिख्रुइ एसे आलादासिन बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ औ हागोन दे नोंसिनिजों एसे एखेयानो जायो जोंनियाबो माने इदिनो आरो मा होनो सैथ्र दाननि लास जोबथा खालि जोंनिया इदिनो मोसौ थुखैबाय मोसौ बैसागु जिहेथु मोसौखौ फुङावनो सिखारनानै दैमा बा थुखैबाय थुखैखांनानै मा होनो लाव फान्थाव हालदै दिेग्लिलिटि बेफोरखौ माने माला सुनानैहाय मोसौखौ थुखैखांनानै थाव फुनबाय थाव फुनखांनानै आरो हांगारबा इबेनि हांगारखौहाय माने मोसौनि बिखुंआवहाय फुनानै होबाय माला लागान होबाय बे खौ ओमफाय आरो माला गानो खांनानैहाय जों जेब्ला फोथाराव लांगोन अब्ला मा ओनो मोसौनोहाय जोङो दुरुं गोदान होनाय जाजोबो आरो बोसोर गोदान हिसाबै बिनि अखानायैहाय आरो जोंनिया गोखा गोखै जानाय मा ओनो सेथि सानख खालि आरो बैसागनि सेथि खालार खालि ओ ओम दुगैस्रां लोबस्रां फुङावनो न बां लिरस स्रांनानैहाय मा होनो फुजा होबाय नखराव आरो गामि फ्राव आरो इदिनो गिदिरफोर खो खोनाखै
औ। खोनादों।
दुगैस्रां लोबस्रांहाय फुजा फोरबोखांनानैहाय इदिनो बिमा बिफाखौ नखरनि बिदाफोरखौहाय आरो गामिनि बोराय बुरैफोरखौहाय ओ माओनो सनमान लायो आरो सनमान लानानै बिदिनो ओमफाय बिनि नेक्स्ट दिना थामथि खालार खालि ओमफ्राय गामि गामि ओंखारसिनो आरो बोराय बुरि बोराय बुरैया बोराय बुरै ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लाया सेंग्रा सिख्लाय बिसोरो गामि गामि मोसासिगोन। इनिफ्राय न' न'खरनि-न'खर न'खरसेयावहाय बिदिनो माइरं खेरखासे फैसा जौसे रां इफोरबायदि हरनाय जायो आरो जोंथिंजायना आरो लोगोसे जोंथिंजायहाय इदि फांसन बेफोरबायदि खुंनाय जाया आरो जोंथिंजायहाय जायगालायना जायगा जोंथिंजाहाय बेफोरबायदि औ नोंथांमोननिथिं इफोरबायदि फांसनफोर खुंनाय जायोना?
औ जायो नोंथां औ गोदोनि समाव
औ समजों लोगोसे माने बिदिफोर फांसन खुंनायफोरा जागोन लासैनोबो जोंनिथिंबो जालांनो हागौ नौ नामाथाय बेखौ बुंनो हाया आरो।
औ माने बैसागुआ जोंनि बर'नि थाखाय मोनसे गाहाय बैसागु आरो बयजोंबो मिथि मिथिजानाय नङा होमबा बेनिखायनो जोङो बैसागु बोथोरावनो गोबां माने बैसागुआ जोंनि थाखाय रंजानायनि मोनसे खाबु
औ रंजानायनि फोरबो। ज-जों माने बेखौ ओंखायनो रंजा बाजायै बिदाय हरो आरो। रंजा बाजा जों बे रं बे बैसागु रंजा बाजा खालामखांनानै जों गायनाय फुनायाव मुखुब जायो नालाय बेनिखायनो बेयावहाय रंजा रंजास्रानाय जायो होननानै बुंनोसो बुंनो हायो आरो जोङो।
औ नंगौ।
औ
अब्ला नोंथांमोननि जायगाथिं बैसागुखौ बेफोरबायदि खुंनाय जायो आरो।
औ औ माने सब मा होनो ओनसोल लाना ओनसोल बेलेग बेलेग खुंनाय जायो एसे आरो दानियाथ मोसौ थुखैनाय बेफोरथ एखेयानो जायो नङा होमबा? औ बे रंजानाय आरो गोदान मुगाजों गोरोबफानानै फांसन खुंनाय इफोरलस इसे आलादा जायो आरो
औ औ गाव गावनि गाव गावनि गामिनि हाल सालखौ लानानै आरो
औ जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि फांसन खोनादोंना नोंथाङा? दोनथलायनोसै ना जोहा ओमबा दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ।
औ दे नोंथां
औ दे